अ खोनादोंना नों हा
औ खोनादों नोंथांनि
अ बा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो नै दायो ओरैनो मोनाबिलिनि बारहावा जादों जिरायगासिनो दं नोंथां।
अब्ला नोंथां थांहा दान्दिसे सम ओ सावरायज्लायनो हागोन नङा होमबा
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ थ' अब्ला आं दिनै नोंथांजों ओ जोंहा बिगियाननि गोदान गोदान दुरुन्थाइ जि टेक्न'ल'जि नङा होमबा नैबे बिथिंनि फारसे आं स सावरायनो थाखाय नोंथांजों ओ फन खालामदो आरो स' नोंथाङा ओ
ओ औ आचसा आचसा हागोन हागोन नोंथां हागोन थारैनो हागोन।
खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। थ' जोङो बिगियान होनना बुङोब्लाथ' जोंहा इंराजियाव साइन्टिस्ट नङा होमबा ?
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
जायफोरानोखि माने जोंनि रायजो जानायावहाय गोरलैसिन खालामनानै होदों नङा होमबा राहाखा? न्थिफोरखौ जेरावनोखि जोङो जायफोरखौ सान सानखांनो हायामोन बैफोरबायदि फोरखौ सानखांनानै दिहुनथाइ गोदान गोदान ओ - जोंनि फुरा लाइफनि गासै बोसोर बिथिङावल' बिथांमोना गासै खौबो खबजा खालामनानै दोनजोबदों नङा होमबा? ओ- जोंनि जानाय लोंनाय थानाय ओ- गारि मथर गासैबो बिथिङावनो आथिखालावहाय मा होनो बिगियाननि ओ- सोलो दंजोबसै नङा होमबा थ' नैबे आथिखालनि मुगायावहाय बिगियाननि जि गोदान गोदान दिहुनथाइफोर बिगियाननि जि गोदान सान खांथाइजों सोरजिनाय। फोर नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बांजों जानाय ओ- गोबां देभेलप जानाय बिफोरखौ नायोब्ला माने दा आथिखालावहाय सोरबा सोरबाया बुङो माने नै दा जोब दुरुननो हादों जेफोर ओ- गोदान गोदान मुवा बेसादफोर सोमजिजादों बा सोरजिजादों बैखौ नायोब्ला माने बिगियाननि खायफाया बुङो बिग बिगियाननि साव आरो खायफाया बुङो बिगियाननि बोर।
बोर औ नंगौ नंगौ।
जेसेबांनोखि जोंखौ ओ-बिगियानगिरिफोरा ओ- रायजो जानायाव गोरलैसिन खालामदों नङा होनबा? एसेबांनो जोंहा खाबुसिनबो जादों आरो जोंहा खहासि नबो जादों खारन मानो होनना बुङोब्ला ओ - मोननै बिथिङावबो नाहरोब्ला जोंहा मुलाम्फ बा आरो खहा दङ नङा होमबा औ दा जेरैबायदि जोङो बिगियाननि बोर बायदि होनना बुङोब्ला जोङो दिनै रायजो जानायनि बेलायाव जोंहा गोबांथार गोरलैयैनो जोङो रायजो खांबोनो हादों नङा होमबा ओ जेरैबायदि जोङो गोदोनि दिनावहाय ओ बिगियाननि ओ सान्थौ गैयै समावहाय ओ जोंनि सुबुं माहारिफोरा रायजो जानाय समावहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनांगौ जायोब्ला ओ थाबायनो गोनां जायोमोन बा ओ मोसौ मैसोनि हेफाजाब लानो गोनां जायोमोन नङा होमबा दा जायगायाव जोङो दायो दानि समावहाय गारि मथरजों से घन्टानि जाय समावहाय सहैयो खिन्थु बैखौ गोदोनि दिनावहाय जोङो साननै सानथाम नैबेनि गेजेराव सहैनो गोनां जायोमोन आरोखि नङा होनबा?
औ औ नंगौ
बै जोंनि सोलिनाय खान थि जि ट्रान्सपर्टिं सिस्टेम जोंनि दावबायनाय बेयाव बिगियानगिरिफोरा जोंनो गोरलै सिन जोंनो दा दावबायनो थाखाय खाबु होनाय बायदि जों खौ जों नुहुरो आरो नङा होमबा जाउनाव जायनि जाउनाव जों दिनै खम समनि गेजेरावनो गोबां फोर जायगा दावबायहैनो हायो दा थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि रायजो जानाय बेलायावबो ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ आ मैहुरनि खालामनायनि गेजेरजों फाय होमबा जोंङो जायफोरखौ जों संनानै जानो गोनां जायोमोन बैफोर जोंङो मिथिंगायारि मोननाय अन्थाइफोरजों देजाबलायनानै अर फोजोंनानै आरो मिथिंगानि जि मोननाय ओ गोदान फोरनि गेजेरजों जोंङो संनानै जानो गोनां जायोमोन नाथाय खिन्थु आथिखालनि दिनावहाय मा जायो गोरलै आदबयै थाब फोमोननो हानाय जोंहा मोब्लिबारि गोहोबो दंसै आरो गेस जेबो दं सै नंङा होमबा जाउनाव दिनै खोब खम समनि गेजेरावनो जोंङो जोंनि जानाय आदारफोरखौबो जोंङो बुथुमना लानो हायो दा थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव गोबाङआारि बिथिंङाव नाहरोब्ला जोंङो दिनै बिगियानखौ ओ जोंङो नुहुरबावो जे जोंनि थांना थानाय राहाखान्थि थियावहाय फारफ्रोमथिंनिबो बेलायावबो बिथांमोना माने ओरैबायदि दावग होबाय जायखौ जों गोरलैयैनो मोननो हायो आरो नंङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो दा जोंनि बेफोर मोनफा मोनफा मुलाम्फा बा बोर होननानै जों बेखौ सानना लायो गुबुन फारसे बिं नाहरोब्ला बिगियानगिरिफोरा ओरैबायदिबो दुरुनबावदों जे जायफोरखौनोखि माने जायफोर दिरुनथाइनि गेजेरजों जोंनि लाइफआ बुहुत रिस्कि नंङा होमबा दा जों गिनोबो गोनां जायो जेरैबायदि जोंङो दा दाबसे हादरजों गुबुन दं से हादरजों ओ खेरफाथि लाहैबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा दा बेफोरबायदि बेलायावहाय दा ‌गोबां थार बिस गोनां गिख्रं खुंथाव ओ बेरफुसार मुवा बेसाद। नङा होनबा। फोरखौबो बिगियानगिरि दङ होनबा गोदोनि दिनाव ओ सुबुंफोरा बाहायोमोन अ खायसे बायदिसिना। आगजु आग्ला बानायनानै लायोमोन नङा होमबा बैफोरो। एसेबां गिख्रंथावबो नङामोन खिन्थु आथिखालनि दिनावहाय मा जायो। ओ खोब खम समनि गेजेरावनो गासैबो सारा बुहुमखौ फोजोबस्रांनो हानाय गोहोबो नङा होनबा? बिफोर बायदि। ओ माबाखौबो दिरुननानै लाबाय। थ' बे हिसाबै नायोब्ला। दिनैनि दिना गोबांथार गिलु बालुबो जानानै फै फैबाय होमबा बिगियाननि ओ सानथौजों सोरजि जानाय। जानायनि जाउनाव। बिनिखायनो नैबे फोरखौ नाहरो ब्ला माने खायफाया बेखौनो बुङो जे बि बिगियाननि मोनसे साव देट मिन्स बिगियाननि रोंगौथिया जोंनि जिउ राहा दानाय खान्थियाव स समखिखांहोदों आरो नङा होमबा? गोसोब्लानो जों दिनै गुलि बारुद नि ओं संसारखौ फोजोबनो बिदि हायो नङा होमबा? आरो थिग बेफोर बायदिनो। बमा बायदिसिना बेफोरनि गेजेरजों जोङो मुलुगखौ फोजोबस्रांनो हानाय। बे मोनसे ओ गोहोआ दंसै आरो दा बेनिखायनो गमामायै नाहरोब्ला गोदोनि दिनाव मुलुगखौ फोजोबनो हानाय संखि होनो हानाय बेफोर बायदि सानथाय गैयामोन नङा होमबा खिन्थु आथिखालनि दिनावहाय। बिगियाननि सान्थौजों सोरजिजानाय गासैबो मुवा बेसादफ्रानो दिनै जोंखौ संखिखां होदों गिखां होदों आरोखि त नै बेखौनो सानोब्ला जों बेखौ बुजिनो हायो। मिथिनो हायो आरो बे जे बिगियाना सावबो आरो बोरबो होननानै।
औ नंगौ नंगौ।
बायदिब्ला नोंथाङा बिगियाननि जि दिहुनथाइफोर बैफोरनि सायावहाय नोंथाङा मा सानो?
औ नोंथां दा गासैबो बाथ्राफोर खौनो फ्राय नोंथाङा बुंलांजोबखाबायानो। दिनै बिगियान दिनैनि जिथुनाखि समाज गासैबो बे बिगियानारि जुगनि दारै जाजोबनाय आरो दिनै बिगियानारिनि आदबनि दारैनो दिनै बेसेबांबा नुहुरस'हायै दिनै ओ अख्रांमा बायदियाव दिनै गोजावलाबायनानै दिनै थाहैनो हादों आरो दिनै बिगियानारि आदबनि सानथाइजों एबा गियान मोननानै बिगियानारि आ दबजोंनो दिहुननाय दिनै बेसेबांबा गिदिर दिनै लहा बायदिखौनो जेरै अख्राङाव दिनै बिरहोनो हादों। आरो दिनै बेसेबांबा गिदिर दिनै लहाखौनो ओ बेसेबांबा गिदिर लैथो बायदियाव दै बायदियाव दिनै गोजाव होनो हादों बा बेफोरखौ नायोब्ला ओरैबायदि माने जोंनि बे मेलेमनि जिथुनाखि साननो हानाय गोहो बे साननो हानाय गोहोजोंनो दिनै ओ बिगियानारि आदबजों बेफोरखौ गासैखौबो सोरजिनो हादों। आरो दिनै ओ गिदिर गिदिर इसेबांबा गिदिर गिदिर बेराम आजार दिनैनि मुगायाव ओरैबायदि जोङो बुंनो हानांगोन दि ओरैबायदि जाबाय दिनैनि मुगायाव थारमाने जे सासे सुबुंखौ माने ओरैबायदि खालामनो हायो माने जिउखौनो जिउखौल' सोनो बासिसै। बेबायदि सिस्टेमसिम माने ओ दोनथ'लायनो हानाय बेबायदि सिस्टेम जाबाय माथ्र' जेनेबा जिउखौल' सोनो बासिसै आरो जिउखौ खौबो जुदि सोनो हाबावनायमोन ब्ला अब्लाथ' आरो संसारा मा जागौमोन? बेसेबांसिम माने जाबाय आरो दा। दानि जिथुनाखि बिगियानारि मु गा नङा होमबा दा बे बिगियानारि मुगाजों जिथुनिखि दिहुनथाइफोर बेसेबांबा गिदिर गिदिर दिनै बेराम आजारखौ फाहामनो हानाय जाबाय। दिनै एखेबारे माने आखाइ आथिं गैयाब्लाबो दिनै एखेबारे सोलिनो हानाय बेफोरबायदि खालामनो होबाय दिनै आरो ओरैबायदि बिगियानारि आदबनि दि जे दिहुनथाइ बे दिहुनथाइजोंनो दिनै माने थांनानै थानायाव माने गोरलैसिनबो जाबाय जायखौ नोंथाङा दहायनो बुंलां दों जे ओ बिगियानारि आदबजों दिहुननाय बा बिगियाननि दिहुनथाइया मोनसे बोर होननानै। दा बे मोनसे बोरा जाहैबाय जोंनि थाखाय मोजांबो जादों फारसेथिंजाय दिनै बिगियानारि आदबजों दिहुनथाइनि हेफाजाबैनो दिनै सारा बुहुमावनो जोङो दिनै खम समनि गेजेरावनो गिदिंनो हानाय जाबाय दिनै अखाफोर बायदियाव आगान हैनो हादों। दिनै मंगल ग्रह' बाय दियाव दिनै ओ जन्थ्र' दैथायहरनो हादों। दिनै अखाफोर बायदियाव आगान हैनो हा दों माबायदि अखाफोरनि जिथुनि अखाफोरा बेनि सोमोन्दै गासैबो ओ बाथ्राफोरखौ मिथिनो हानाय जादों दिनै आरो दिनै अख्रांनि जे बिगियान आरो आदबजों दिहुनथाइनि हेफाजाबैनो दिनै अख्रांआव दिनै से टेलाइट बायदि दिनै दोनहरदों जायनि दारै दिनै जोङो टि भि रेडिअ' बेफोराव जोङो दिनै बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव ख'ना खनलायाव थानानै ख'ना खनलानि गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै न' सिं ङावनो थानानै जायगा दाबसेयावनो थानानै बुहुमनि गासैबो खौरांखौनो जोङो लानो हानाय जादों बेफोरो गासैबो जों साननो थाङोब्ला बेफोरो जाहैबाय बिगियानारि दानि बिगियाननि जि जुग बे जुगनि मोनसे गोहो होननानै जोङो साननो नांगोन आरो थारमाने साननो हा ओ साननानै लानांगोन आरो मानोना गोदो गोदायनि बायदि नंला। आथिखालाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानायजों जोङो गोसोबायदियै दिनै मोखांजों मोखां नायलायनानै जोङो रायज्लायनो हानाय जाबाय आरो दिनै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबा दिनै बेसेबांबा गोजान जायगायावनो दिनै सप्तासे गाहाम स्नि दिन बा दान मोनसे गाहाम लानाय जायगायाव जोङो सानसेनि गेजेरावनो सहैनो हानाय जाबाय बेफोरो गासैबो बिगियानारि आदबजों दिहुननाय बे दाजेम एबा जन्थ्रफोरनि सायाव बेखायनो बिगियाना मोनसे ओरैबायदि माने आथिखालाव बिफाव लादों आरो बिराद गिदिर मोनसे मै खोमै बिफाव लादों आरो दा आंनि बुंनांगौखिनिया बेखिनियानो नोंथां।
स' जोबोद गोजोननाय थाबाय गेजेरावबो फोरमायथिना होनायनि गेजेरजों नोंथांनिफ्राय आङो गोबांथार खोथाखौ सोलोंनो मोनबाय बा मिथिनो मोनबाय खुब गोजोननाय थाबाय। थ' अब्ला नोंथां ओ दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ आं
औ औ दे जागोन दे नों
जोबोर गोजोननाय
औ औ दे औ